ओ खोनादों नोंथां खोनादों औ खोनादों नोंथां
अ नोंथांनिखौ एसे आवाजखौ बोरैबा खोनादों
ए मोजां खोनायाखै नामा नोंथां खोनाबायना
औ खोनाबाय आ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथां आं नोंथांजों बर'नि दानाय लुनायनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा दसे सम मोन हागोनना
होनो हागोन नोंथां होनो हागोन औ
औ जों बर'नि दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला जों बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो जि जोमखौ गावनि आखाइजों गाव दानानैनो दिनै जोङो ओ गानबोनो हादों आरो बर'फ्रा बोरैहाय जि दायो होनब्ला गिबियावनो जोंङो ओ हिखौ जोंङो थुमनानै लाग्रोयो नङा होमबा जेथर बा बिदिनो जोङो जोङो बे सोरखिफोराव जोंङो जोंनि बे खुन्दुंखौ जों थुनानै लाग्रोयो नंङा होमबा आरो जेखौ जोंङो जि सोंनाय होनना बुङो गोदो जोंङो नु दोंमोन जेनेबा जोंनि आइजोफोरखौ जोंङो त्रिस मिटार सल्लिस मिटारसिम जोंङो जेरै खुन्दुंखौ जोंङो गोलाव थुना लांनानै जेथरजों बिदिनो जोंङो थुना लानायखौ जों नुदोंमोन आरो गोदो बिदिनो बर'फ्रा आइजो गिबियावनो जोङो गोबां खुन्दुंखौ जोङो बाहायो गोजा गोमो बिदिनो गोथां बेफोर रखम आरो बिदिनो फान्थाव गाबनि बेफोर रखम जोंङो गाब खौ जोंङो बर'फ्रा माग जियाव दानाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
थिग बिदिनो जोंङो बर'फ्रा जिखौ बोरैहाय दायो होनब्ला जोंङो जि दानो थाखाय जोंनो खुन्था थब्रै जोंनो साल खुन्थाखौ नांगौ जायो नङा होमबा साल खुन्थाखौ जोङो गायग्रोना लानांगोन अब्लासो जोङो ओ जोङो गोबां आइजें जोङो नांगौ जायो जि जि दानो थाखाय जोङो माखु नांगौ जोङो जोनथोर नांगौ बिदिनो जोङो माने गोबां बेबागो आं दिनै मखजोबनो हानाय नंलिया ओ बेफोर रखम आइजेंखौ जोङो जि दानो थाखाय नांगौ जायो आरो अब्ला जोङो जि खौ बर' आइजोफोरा गोबां रो गाबखौ जोङो दानायखौ जों नुयो आरो बिदिनो जोङो दखना होननानै बुङोबा जोङो दखनाया मोनब्रै मोनबा रोखोमनि जोङो थायो मोननै रोखोमनि थायो जेरै थग्रं दखना जायखौ अग्रं होननानै बुङो नङा होमबा थग्रं दखना बिदिनो लांगा दखना बेखौ गोदोनि बुरैफोरा दासिमबो जोङो थग्रं दखनाखौ बाहायो आरो जोंनि दोरोङारिफोरनि जाय बिमा बुरिफोर बिथांमोना लांगा दखनाखौ बारा गाननो रोङा बिथांमोनहा थग्रं दखनाखौनो गानो आरो थिग बिदिनो ओ सिख्ला जोंनि बे आइजोफोरा दानि जाखांफुनाय आइजोफोरा बिथांमोना आ जोङो लांगा दखनाखौ बांसिन बाहायो आरो बिसोरो जेराव मेराव थाङो बे लांगा दखनाखौ गाननानैनो थाङो जोंनि बर'नि प्रग्राम जेने हाबा सारादु बिदिनो जों बर'नि मिथिं दावथिंफोरावबो बर' आइजोफ्रा लांगा दखनाखौनो बाहायो आरो थिग बिदिनो जोङो दा जोङो जोंनि बर'नि दखनायाव जों गोबां जोङो आगरखौ जोङो एरखांनायखौ जों नुयो दिनै दिंखिया आगर जेरै हाजो आगर नङा होमबा फारौ मेगन दावराय मोख्रेब दाउस्रि हा हाजो बिदिनो जोङो गोबां दाउराइनि गांखौ दाउराइनि आगरबो जोङो एरो आरो दाउथु बे फारौ मेगन बेफोरखौबो जोङो एरनाय जायो आरो मानोना बर'नि गो--दो गोदोनि जाय बिथांमोना जि दायोमोन बिथांमोना एसे माने बिसोर माने सानसुलि माने गोसोआ जोबोर गोख्रोंमोन आरो बिसोर माने दाउ बिरलांनायनि नुबाबो बेखौबो गाब माने गावसोरनि बेयाव दखना दखनायाव एरखांहोनो हायोमोन आरो बिथांमोननियाव माने गोसो बोनो हानाय मोनसे गियाना दोङोमोन आरो बे आगर आखाइ एरनायाव आरो अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो जोंनि बर'नि दानाय लुनायनि सोमोन्दै बोरैहाय जोङो दायो
औ आदसा आदसा नोंथां गोजोननाय थाबाय नों नोंथांनिफ्राय बे खोनानायनि थाखाय नोंथांखौ फोरमायनायनि थाखाय गोजोनि थाबाय अब्ला आंबो जों नि बर'नि दानाय जोंनि ओनसोलफोरथिं जोंनि गामियारिफोरथिं माबायदि बर'नि दोरोङारि जि गाननाय जोमनायखौ माबायदि दायो बेनि सोमोन्दै आं फोरमायनो सानदों ओ बेबायदिनो नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदिनो बेबायदिनो जों गा जोंनिथिंबो गामि ओनसोलाव दासिमहालागै ओ जि दानाया दंबावो ओ जेब्ला औ दैज्लां सम फैयो अब्ला ओ जिखौलाय दैज्लां मेसें दायो अब्लाबो दैज्लां नि गाननाया बेलेग आरो मेसेंनि बोथोर गाननाया बेलेग जों बेबायदि दानानै गाननो हायो आरोना जेब्ला गरम बोथोर दायोथ' दैज्लां सिजेन सिजेन बे सिजेननि जोंनिथिंनि गामि गामियारि आइफ्रा दख'ना दायो होनबा खुन्दुंनि माखु माथानि दख'ना दानानै गानो दा बे माथा दख'ना दानायाव गोबां बे जिखौ दख'नाखौ गाननानै गोबां गुसु थान्दा मोनो गरम गोलोमनाय खौ सेबनानै सोबनानै लायो आरो बे माथानि दखनाया बेबायदिनो बेफोरखौ दानायाव गोबां आगजुफोर बाहायो जेरै नोंथाङा दहाय फोरमायलांदोंमोन बेबायदिनो साल खुन्था गायनानै जोंनि मोनफ्रोमबो न'खरावनो साल खुन्था थायो आरोना जोंनि ओनसोलफोरथिं जोंनि गामिफोरथिं बेबायदिनो साल खुन्था थागोन बिनि उनाव औवाजों बानायनाय बेबायदिनो सोरखि आरो माखु बेबायदिनो गनसाफोर गनसिफोर थागोन बेफोरखौ बेफोरो बेफोर आगजुफोरजों जों बे जि दायो आरो आरो लोगोसे दंफां जों बानायनाय
जाय जेन्थेरफोर माखु मुस्रा सोरखिफोरखौ तात सालफोर गान्दैफोरखौ जों बेफोरखौ बे आगजुफोरखौ बाहायनानै जों जिफोरखौ फोर दायो आरो दा बे जे दानायाव गोबां कुवालिटि दं खुन्दुंफोराबो ना गरम खुन्दुंबो दं थान्दा खुन्दुंबो दं दा गरम सिजेनाव बांसिन माथा खुन्दुं दानाय जायो आरो मासराइस होननाय खुन्दुं मोनसे दङ गोबां फिसा आरो बे खुन्दुङा खिन्थु दा दाखांनायनि उनाव बे दख'ना बा बे सादेर बा गामसाफ्रा गाननो थाखाय जोबोद मोजां आरोना गुसु थान्दा मोनो आरो बेखौ गानबा बेबायदिनो ओ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि खुन्दुंफोर थायो ओ बेबायदिनो दैलांनि समाव जों बेबायदि खुन्दुंफोरखौ जि खुन्दुङा गुसु जागोन गाननो थाखाय मोजां जागोन बेफोर दख जि फोरखौ दायो आरो आरो लोगोसे ओ जोङो मेसेंफ्राव बांसिनानो आर'नाइ जिफोरखौ दायो आरो ओ मा होनो फास्रा जेरै गोबां आगरफोर होनानै दानाय जायो जेरै ओ दिंखिया दिंखिया बिबार बिलाइ मुफुर आफा दावराइ मोख्रेब फारौ मेगनफोर मु लाव बेगरफोर आगरफोरखौ बेबायदिनो एरनानै गाननाय जायो आरो ना आरो बिनि अनगायैबो दा जोंनि गामि ओनसोलफ्राव बांसिन सुबुंफ्रा गावखौ खस्थ' होनो था खस्थ' होनो बानानै मा होनो बाग्लायनानै बांसिन आइजोफ्रानो गाव गाव दानानै गाननो बानानै गोबां मेसिनफोरनिफ्राय ओ बायनानै लाबोनानै गाननायखौ नुनो मोनो आरो दा गाव दानानै गाननाय द दख'नाजों आरो मेसिननि दानाय दख'नाजों मालाबाबो मिलायनो हाया मानोना गाव दानाय दख'नाया गोबां लास्टिं होगोन आरो ना बेबायदि आरो उम दा नोंथांनाव आं मोननैसो सोंनो सानदों ओ दा जोंनि ओनसोलफोराव गामि गामि ओनसोलफोराव दासिमहालागै थारहाल खुन्दुं बेबायदि थारहाल बा साल खुन्था आरि जों जि दानायखौ नोंथांमोननि थिंजाय दासिमबो दङ'ना गैला बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां औ नोंथाङा सोंनायनि फिनखौ आं दिनै होनो लुबैबाय जोंनि ओनसोलाव बिदि खोब गैसोला मानोना जोंनि ओनसोलाव दायो आथिखालाव साल माने हिसान सोंनाया जोंनि ओनसोलाव जोबोर खमायबाय आरो दिनै नुनो थां दिनै जोंनि बे गामि ओनसोलाव नायगिरनो थांब्ला मोनसे गामियाव न'से बा न'नै बिदि जों हिसान दानाय खौल'सो जों नुयो आरो
औ
आथिखालावथ' जोङो बिदिनो हाथाय बाजाराव गलाफोराव फाननायखौसो जों बांसिनै गानो जोंनि आइजो फोराबो दिनै गाव गाव दानानै दिनै जि गाननायखौ जोङो नागिरनानै मोनला आरो दानि आथि थिखालनि आइजोफोराबो जोङो खायसे खायसेया जि दानायखौनो मा बेखौनो मिथिला बिथांमोना जिखौनो दाफेरदिया जिउआव बिसोरो आरो जिखौ बिसोरो गाननोल'सो बाहायनोल'सो रोंग्रा जाबाय दिनै जि दानो रोंला बिथांमोनहा हाथाय बाजारनि मेसिनजों दानायफोरखौ दिनै जों बांसिन बाहायनायखौ नुदों आरो
औ
जोङो बेखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला थोंजोङै जोङो मेसिनजों दानाय जोङो आइजें आयलाफोरखौ जोङो बन्द' खालामनांगोन नङाबा जोंनि बेयो आसार खान थि जोंनि बर'नि दानाय लुनाया गोमालांगोन आरो जुदि रावबोआनो जुदि जों दायाब्ला बे बेंगलनिफ्राय दानानै हरनाय मेसिनजों दानानै हरनायखौ जुदि दख'नाखौसो जों जुदि बर' आइजो फोरा बजबनानै लायोब्ला जोंनि आखाय हाब बा जोंनि रांखान्थिया गुबुननि आखायाव थांजोबगोन आरो दिनै खोनानो मोन्दों गांसे दख'नानि दामानो थामजिबा रोजा ब्रैजि रोजा बाजि रोजा अब्ला जेराव जेराव खुन्दुङा सेरसेबो जाया बेयाव सेरनै खुन्दुं सेरथाम खुन्दुंबो जाया बे दखना अब्ला बोरै बे खुन्दुं बे दखनायाव दखनानि दामा बोरैहाय बाजि रोजा द'जि रोजा जानो हाखो बेथ' साननो गोनां बाथ्रा नङा होमबा अब्ला जों दिनैनि बर'नि बर'नि माने थाखा फैसाफोरा दिनै गुबुननि आखायाव थांजोबगोन अब्ला जोंहा बेसेबां गाहायाव थांगोन जोंनि रांखान्थिया बेखायनो जोङो बाहेरानिफ्राय फैनाय मिसिंजों दानाय जायफोरा कलकाता कलकाता बुम्बाइ बिदिनो वेस्ट बेंगलफोरनिफ्राय फैदो बेफोरखौ जोङो बन्द' खालामनांगोन आरो अब्लासो जोंनि बे बर'नि दानाय लुनाय हारिमुखौ जोङो लाखिनो हागोन आरो नङाबा जोंनि बर'नि गनाय जोमनाया गुबनि व दाना हरनायखौ जुदि गानबाय थायोब्ला दिनै गाव हिसान दानानै जुदि गाननो रोंलाब्ला अट'मेटिकलि जोंनिया गोमालांगोन आरो बेखायनो जोङो आखाइ हाबा जायखौ जों दानाय लुनाय बेफोरखौ जोङो लाना फैफिननांगोन अब्लासो जों जोंनि बर' हारिमुखौ ओ फोजौनायजों लोगोसे बर' हारिमुखौ सिबिनायजों लोगोसे जोङो जोंनि हारिमुखौबो जों हमथानानै लाखिनो हागोन आरो दिनै आथिखालाव गोबांनो बजारनिखौसो जो गाननायखौ जों नुयो आरो नोंथां
औ औ आदसा नोंथां दा जोंनि जोंनि ओनसोलफोरथिंथ' गोबां ओ आइजोफ्रानो दायो इन्दिजों बानायनाय इन्दिनि दख'ना इन्दिनि सादेरफोरखौ लानो हमो लायो नङा होनबा ओ दा नों ओ नोंथांमोननिथिंजायबो बेफोरबायदि इन्दिजों बानायनाय दख'ना बा इन्दिजों इन्दिजों इन्दि दानाय फास्राफोरखौ ओ हिनजावफोरा बा आइजोफ्रा लायो नामा आरो लोगोसे हौवासाफोरा जे इन्दिजों बानायनाय जे मोजां मोजां बे गस्ला हाफ गस्ला नङा होनबा जोंनि जोंनि ओनसोलफोरथिं बेबायदिनो दानानै सुनाय जायो दा नोंथांमोननि थिंबो बेफोरबायदि गस्ला बा इन्दि सिफोरखौ मोननो हायो नामा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोल ओनोलावबो जोङो दानाय लुनायखौ जोङो माने बे मुगाजों बनाय जायखौ खौ जोंङो इन्दि हिजों बनायनाय आरो बेथ' दिनै बिगियानारिफोरा बिजिनानै मोन्दों बे इन्दि हिजों बनायनाया बेयो जोंनि सान माने गरम बोथोरावबो जों बेखौ गाननो हायो मानोना बियो गुदुं जाया जोंनि बियो गरम जानाय बेखौ कन्ट्रल खालामनानै बियो माबानो हायो आरो गबजा खालामनानै बियो नारगारा आरो बेयाव जुदि सान्दुंङा राङोबा रिफ्लेक्ट जानानै बे सान्दुंङा बेनिफ्राय उल्था रिफ्लेकसन जायो आरो जोंनि जों गरमाव गानबाबो बियो जोंनि थाखाय थान्दा जायो बिनि थाखाय जोङो दिनै मुगानि बनायनाय बे इन्दि जिजों बनायनायनि माबायाबो राङाबो बहुद बारा आरो दिनै गस्ला गांसेयावनो जुदि दिनै द रोजा बा रोजा बिदिनो फास्रा फालिफोराबो नैजिबाजौ थाम रोजा बिदिनो ब्रै रोजा गोबां दाम लायो आरो दा इन्दि जे जों बानायनाय जाय गैया आरो बेखौ जोङो गाननो नांगोन अब्ला नोंथ थां जोंहा समाबबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नाय जाबाय
औ गोजोन्थों दे साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम